खोनादों? नोंनि नाम मुङा जि मोजां दे देंखो स्रि आराम गोदैनो। सोर दोनामोन नो? नोंनि नामखौ सोर दोनामोननो?
इदिखौ दाहोन मोनानो।
आं मिनथियाना।
जारलासो नोंजों।
आमफ्राय मा? मा जारला?
होननांला।
भिन्दियाव एम्फौ मोनाखै? ए भिन्दियाव एम्फौ मोनाखै नों? एह।
मोनाखै।
माबा न'नि न'नि न'नि ना बायनाय?
न'आव नो दङ जोंना दं।
ए सबाय बिमा आरिबो दं नामा? थायबें जोगोनार सबाइ बिमा, थाइबें, जोगोनार, खुमब्रा दंजोबो लाव?
दं मेरला।
होमबालाय जानो गोसोबानो मोनो नोंसि
खुमब्राबो दं, जोगोनारबो दङ, लावबो।
ए आयु होमबालाय मेलाथार।
जाया जोंहा फाननानै सोलाय सोल'सो लाबोयो माथो।
मा होनदों?
जोंना जोंना एखे मा फाननानै जायो जोंहा खुमब्राखौबो, लावखौबो, जोगोनारखौबो।
खै नामा?
माया गाय
माइ गायाखै? ओमफाय नों संग्राय सानद्रि, खबाय बिदिखौ हेबनो रोंङोना रोङा नों बानायनो?
आङो आं रोङाहाय।
मानो दे?
सान-सान-सान्द्रिखौबा रोङो ओमफाय माबाखौ रों
औ।
खबाइफोरा जानो नागेरा बारा।
ओ ओमफाय नोङो मा होनो जि दानो रोङो ना रोङा, जि दानो? दानायाव मा मा नांगौ बेखौ मिन्थियो नों? गनसि, बदांगि बेफोरखौ माखु, रासो बेफोरखौ?
आया नां एखौ आं मोनथियोब्रा। दखना दख'ना बिदुन आगर गु बै, गामसा,
औ फा जोमग्रा, आर'नाइ आगर एरखोनाय ओ।
खबर।
आगर एरनो रोङो। रोङो नों रोङा?
दाफेरबायहाय आङो दसखान ना बिसखान दादों।
आयु नंगौदा बि नंगौ ना नङासै।
नंगौ। दादों खटथ' समायना समायना बिराद समायना समायना दानो रोङो आङो। हाजो आगर माबा दावसेन आगर। बैग्रि बिबार थाइगिर बिबार मावजि आफा औ। फोरोंजोबो आङो।
फारौ मेग गुज्रमा आगर
ओ सन्द्र हाला जेखाइ आगर बैग्रि बिबार रोंजोबो। बिराद मोजां मोजां आगर दङलै। आर'नाय आर'नायइावबोथ' मोजां मोजां आगर हाजो आगर मा आगर दंजोबथारो।
ओम समायो जेसेनो आगर मोजां मोजां होनो हागोन बे। बर'नि आगरखौ होनबानो जि समायखागोन। जि समायखायो।
आजिखालि न'फोरावबो माथो इन्जुर इन्जुराव हाजो आगर माबा माबि आगर म माबानानै आखिनानै लाजोबथारो सावगारि होनानै जि समायो।
आरो बाथौफ्रावबो बाथौ मन्दिरफ्रावबो बाथौ थानसालिफ्रावबो जि मोजां। मोजां मोजां आगर आखिनानै लायो। बे। आजिखालि माथो गोसथोलायनायफ्राबो आर'नाइ गामसा हरलाय लायो माथो बेहाबो दख'ना हरो गावनि गावनि हिनजाव मोजां मोननायनो। मा?
ना गुरनो रोङोना रोङा?
ना गुरनो रोङो मानो रोङा जानो ना बोथिया खांख्राइ थुरि दुथुमाय बेफोरखौ गुरजोबो आङो खोनाबाय उम गुरो खान्थाल बेगरजों जानो। औ हथ' दुब्लियावबो जि ना मोनला बायोना नास्राय नास्राय बरख' माबा खुसिया मागुर बेफोरखौ जानो गोथाव मोनो
ना बालाबोथिया।
ना बोरलाबोथियाथ' जि गोथावखा खान्थाल बेगरफोरजों आरो। आयु मैथाजों। जि मोजां।
सबायजों ना गोरान जानोलै।
सबायजों ना गोरान मगा दुन्दिया होनाय बै मगा दुन्दियाखौ सिनायगोन ना सिनाया नों? मुगा दुन्दियाखौ सिनायगोन ना सिनाया? ओरैनो गंगार दुन्दियाबो होनोना।
अ जोंनाव दङ दालिखौ होलाजोबो आं गासैयावबो।
औ। माबाया बहल बिजौ जोगोनार बिजौ। थाइनासे बिलाइ। उम गाम्बारि बिबार सिन्थाय जाजाजोबो ना गाम्बारि बिबार बारसिखा बिबार अनलायाव होग्रा जाजाजोबो
माबादि थो?
मा जाखो मा बानाया जानांगौ। लाब्रा जेब जेब बानायदो औ गोथाव जायो। लाब्रा जेब जेब बानाय गोथावनो आमथा आमथाबाथ' बरिया गोथाव जायो।
औ। राव रावलाव साव साव जानो बायोलै। बेखौनो बाथोन बायदि एसे एसे जायो।
बिदिनो जानांगौ गोथाव ओंखामखौहाबो गांजिमा बाथोनजोंसो' खहाबोमोनब्रा औ
आइयै दाना
औहाय गांजेमायासो गोथावथारमोन नों मा खुसेंग्रा गुमा गोथावफोरखौ जायो
आं खुसेंग्रा जायो बिर बिलाबो जायो। बिरबिलाबो जायो
खुसिंग्रा गुमा गोथाव हनै दुब्लियाव हमलाबायथारसिगोन ना माइ हाबा
मा माय?
गुमा गोथाखौ होनदांं र' आं सम नायनो ओरैनो समा द' मिनिट ब्रैजिबा माबा जाबाय
ए
ओमफ्रायो ओ द बाजि बाजिदसे बाजिद मिनिट जाबाय ना मा ओइ होनोमोनथाय होननो रोंलाय लाङा ओ मा ओमफ्राय मा नोङो ओंख्रि सेर हरनोसै ओंख्रि सेर हरनोसै।
औ आं ओंख्रि संनो नागिरदों सामब्राम हादों आं
ए मा मा मस्ला होगोन नोंलाय?
सामब्राम बानलुहा आङो जिरा होगोन आङो फासटफुरन होगोन।
औ ओंख्रिया बे मोनसेल' न आरो दंबावो।
ओंख्रिया बे मोनसेल'
दे आदायालाय आदा गैया
आदाया दङ
ए खोनागासिनो होनोमबा नों रायलायनायखौ होनबा नों रायलायनायखौ खोनागासिनो बियो
दा गावनि एम आवसो दं
ए औ
गावनि खथायाव उन्दुनानै दं
औ ओमफ्राय फुङाव बेसेबां बाजियाव उथियो नोंलाय? हा
फुंयाव
फुङाव बेसिबां बाजियाव सिखारो उम?
द' बाजियो।
ए। ओमफ्राय फुं फुंनि थाबाया फुंनि थाबायहैया आङो आं गोबाव उन्दुथारोहाय
हा
माबा आनजाद जाबाबो दाइन बाजि जालाबायो। दाइन बाजि जालाबायो स्नि बाजि
स्नि बाजि थामजि मिनिट ए थाबायनांगौथ' थाबायनांगौ।
थाबायबासो मोजां जायो देहाया उम मोखाम बिजाब नायथाराखै?
मोखां
मोखां बिजाबनायाखै ए ए होनदां माबा माइफोर गायोबा नोंसनावसो सावरिसो जाहैसिगौमोन आङो हाल जांख्रा जाहैगौमोन आङो। मा नोंस्रा माइफोर गाय यो माइ गायोमोनब्ला आङो हाल जांख्रासो जाहैसिगौमोन होनदां।
बेखौ हाय नै थारें
थांगोन आङो गायो नोंस्रा?
गाया माथो खामला खौनो मोनाखै जोंहा।
ए बेसे बुरजा नांगौ?
हा?
बेसे बुरजा नांगौ होनदां?
ए। थांजागौमोनहाय।
ए। बे आमथिसुवा बायबा गायदो।
औ। दानो फुजेनन्नाय नङा खोमा?
औ न' खाथियावनो नामा दुब्लिया? दुब्लिया न' खाथियाव?
बै मन्दिरनि ओरैजाय लामाथिं हाबलां सानजाहा।
औ।
बै ओरै थालिर
ए।
फोथार सेर दंना बेजों थांग्रा लामा दं।
औ औ
जिसे नै जिसे थाम जाबाय‌
औ जायो र' आं माबारगोन।
औ औ औ उम मा ओंख्रि संगोन दालाय?
सान्दुंआ दिनै जि दुंदोंना हा
औहाय
खोनाया
मा ओंख्रि संगोन नोंस्रा दिनै
ओंख्रिया मा जागोनथाय मिन्थिथ'वा। मिन्थिथ'वा मिन्थिथ'वा। नों हरफिनगोन
खोनायाखै
आं दानसै मिन्थिबाय आं दानसै।